खोनाबाय
अ
औ खोनादों
नोंथाङालाय मा खामगासिनो दङ नोंथां? नोंथाङा आंनि बुंनायखो
जिरायनानै दं।
अ नोंथाङा खाम जाबायबा?
जानायालाय
औ
उम
दा आं नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं मोनसे मोनसे आय दा लानानै फैदोंमोन आरो
औ दे बुं सावरायजागोन दे आं बेस्थ' थ' नङाना दायो।
औ माने जोंथ' गोबां रोखोमनि मैगं जायो।
औ
मैद्रुबो जायो
ओम
अनला खारैबो जायो बायदि बायदि मैगं थाइगं जायो आरो थास'फोरखौबोथ' जों जानाय जायो दा औ आं दा साननो थास'नि थास' मैगंनि बागैनो सावरायनोसै नामा
औ सावरायजायो ओमबा नों नोंथाङा थास'खौ माबोरै जायो मिथिगौ नामा मालाबाफोर जाफेरबाय नामा
औ औ जाफेरबाय
होमबा जोङो थास'आथ' जोंथ' ओरैनो मिथिखायो थास' बिफाङाथ' मोनसेबो गारजााथावना नङा जेनेबा बिबारनिफ्राय आथिंनिफ्राय बिस दंनिफ्राय बिलाइनिफ्राय फेंखानिफ्राय आरो बेदर बेनिफ्राय जोङो जायो आरोना थास' हारिखौ माने थास' जाथिखौथ' जोङो मोनसेबो गारनाय जाया थ' थास'खौ जायोब्ला नोंसिनि जायगायाव बा नोङो माबायदि जायो जेनेबा बिबार संनाय बेखौनो नोङो बुंदो आरो ना मालाबा समाव नोङो बेथ'रिबो जायो बिबारखौ बुंदो ओमफ्राय बे बिथ'रिफोरखौबो माबोरै जायो बुंदो एसे खोन्थाना होदो आर ना आंनो
औ औ थास' बिबारखौथ' जों खारैबो जानो हायो मैखिजोंबो जानो हायो जेरै मैथा गोखैफोरजोंबो थास' बि बिबारखौथ' जानो हाय ना
औ हायो हायो
थास' बिबारखौ जोङो ना फोरजोंबो खारै जानो हायो जेरैबायदि अ थास' बिबारखौ फास्ट थास' बिबारखौ खानानै लाबाय थास' दंफां न'आव रोङोबा न'निफ्रायनो खाबाय खानानै सुबाय सुनानै सुनानै लाबाय सुनानै लानानै बिनिफ्राय आं दा थास' बिबारखौ खारै जानायनि बाथ्राखौ बुंनोसै आरो खारै माद जा सङो ओ थास' बिबारखौ ओमफ्राय थास' बिबारखौ बासिनानै सिनानै लाबाय थास' बिबारावथ' मानसे मादा थायोना बिबाराव
अ सिङाव
औ औ बेखौथ' जों गारनां गारखानांगौ बेखौ गाराबा मानो होनो आ हो मानो होनना खोनायो आरो
मानो माननायालाय जि मानो
औ औ ओमफ्राय जोङो थास'खौ बासिना सुना लानानै जा अरफोरखौ जरायना लानानै बा गेस थाबा गेसावल' बायनानै सारायाव थास' बिबार खौ होबाय होनानै ओमफ्राय खारैबो होबाय खारैखौ होनानै संख्रि होनानै दसे खोबनानै दोनबाय ओमफ्राय खोबनानै जे थास' बिबारा रहायो आरो रुइलाङो अब्लाना रुइबा थाय ओमफ्राय दै एसे होनानै दै एसे होनानै ओमफ्रायो आरो जुदि नों नाबो होनो नाजोंबो जानो हायो बेदरबो होनो हायो अमा बेदरफोरजोंबो जानो हायो नाखौ होनोबा नाखौ सुनानै एवफ्राना लानानै एस से एवफ्रानना लानानै माने एवफ्रानना लानानै जे थास'आव दै होनानै थास' मैगङा गोदौबाय थायो अब्ला नाखौ होनानै लाबाय बेयाव होनानैनो ओमफ्राय जिदिना सिम बि थास'नि थास' थास'आ मोना होमबालासो संबाय थाबाय आरो नाखौबो होनानै नायाबो मोन मोन मोनबा मोना नानि माबायाबो जेनेबा नायावबो मोनबाथाय आरो नानि मोननाय फ्लेभारा फाइबा
उम
बिदिनो ओमफ्रायो बिदिनो याव ओमफ्राय जि दिना दै बा एसे गथा जाहांबाय मोनबाय होमबाना खांना बिदिनो ओमफ्राय संख्रिफोर नाङाबा संख्रिफोरखौ होबाय खारैफोरखौ होबाय बिदिनो जायो आरो नोंथांथिं मादै जायो थास' खारैखोलाय
अ खारैखौथ थासजों आं मोजां मोना आङो थावजोंसो जायो आरोना। बेदरबो जानो हायो गावगोजाबो जानो हायो ओमफ्राय ना गोरानजोंबो जानो हायो आरो। जायो बिराद गोथाव मोनो आरो जेनेबा थास बिबारजों दाउखोदों हमनानै ला नों सं माबाबाय आरोना संगोन संबाय फाय जेनेबा जोंनि बारियाव मालाबा समाव गैब्रबाबो जाया थासआ साब गासैनियावबो थायाबो जानो हागौ जेनेबा आं हाथायनि फ्रायनो बायनानै लाबोबाय ओरैनोथ हाथायनिफ्राय बायोब्ला नोंहा मुथा ओ थामजि ब्रैजियाव बायखाथारनांगौ दा। दाम गोसा समावथ खम मोनाबा माने एभेलेबल मोनै टाइमावथ नोङोहाय ओ दाम गोसायाव बायखानांगौ जेनेबा बायनानै लाबोबाय लाबोनानै सायबा आं मा खालामो आखाइयावथ आथा नाङो नालाय आखाइ मुजा गानो आङो आखाइ मुजा गानो आरोना नों माबा आखाइ मुजा गैयाब्लाथाय जिस्रि गांसे लायो आरो जेनेबा सायाव नांनाय थासनि बिबारनि मैलाखौ आं हुगारखानोसै दानिया इमानबो मोजां सुनो हाया नालाय बिराद मानो आरोना थासआ। जेनेबा जेनेबा ह माबाबाय नोङो जिस्रि लाबाय ओमफ्राय थासखौहाय नोङो बिबारखौ बोख्ला बोख्ला बोख्ला नोङो फिसा फिसा सायबाय आरोना
फाय बेबायदिनोहाय नोङो थासखौ सायखांबाय सायखां नानैहाय नोङो सुनांगौ दाना आं मा खालामो आखाइजोंथ दांनो हायालै थासखौ सुनो हायाना बाल्थिंआव होबाय होनानै खोस्थि गंसे लानानै सुखांखायो आङो एजोंसो एरनानै एर एग्लुंनानै एरनानै सुखाङो आरो ना आङो
अ
ओमफ्राय बेबायदिनो थासआ नोंङहा संनो हानाय जाबाय आरो ओमफ्राय बेनि सिगांनो नोंहा मा खालामो जेनेबा दाउ। खौ नोङो गोदाखांनाय आरो ना जेनेबा दाउखौ नोङो ओ एवफ्रामनांगौ दानै सारायखौ जानदो दाउखौहाय नोङो थाव सेरनानै होदो आरो। सारायाव होनानैहाय नोङो मस्ला माखासेखौ दे थादो जेनेबा सामब्राम गुफुर हाय जें गलमिस जिरा ओ लं नोङो देदो। ओमफ्राय देनानै नों ङो एवफ्रामनायावनो दाउ एवफ्रामनायावनोहाय नोङो नोंनि मस्ला हनो होदो। होनानै नोङो थबसिख खौ इसे आख्लायनानै दै होनानै खौबो फोमोनदो। फोमोननानैहाय नोङो नोङो बोखांथनानै दोनदो आरोना जेनेबा बोखांथनो माने ओ हायखांथनानै दोनदो आरोना बे माबाखौहाय। दाउ बेदफोरखौहाय। हायखांथबा नोङो सारायाव नोङो ओ बे थासखौहाय ओ होनानै होदो आरो ना सारायाव होना होदो होनायजों लोगोसे एर दसे एरनानैहाय नोङो संख्रि गारलाना होदो। ओमफ्राय खोबहाबदो। खोबहाबनानै नोङो बेखौ बिराद मोजाङै नोङो एवफ्रामनांगोन जेनेबा बिनि आथाया खारनांगोन आरो ना थास बिबारनि आथाया। बिदि आथाया खाराबाथायहाय मानो आरो ना बे बुस्थु फ्लाखोनिफ्रायहाय नोङो ओ आ थाया रानबाथाय हाय नोङो दै गुदुं खौ नोङो होनांगोन आरो दै गुसु होबाबो बे थास बिबाराहाय मानोनो दै गुदुंखौ नोङो दानिया थास बेफोराव लुलाना होदो ओमफ्राय ओ खोबाहाब नानै आरो नोङो दसे गोदौ होबावो ना नै संदो आरोना थासखौ जेब्लाथाय थास बिबारा रुयोना होमबा जोङो बेखौ नोङो सागं साना होदो आरो नोङो सागं साना होदो आरोना जेनेबा बेनिफ्रायहाय बे सागं सानायनि उनावथ गोलो गोलो जाबायना थास बिबारा ओमफ्राय बे समावहाय नोङो ए बै एवफ्रामनानै लानाय दाउ बेदरखौ नोङो बे थास बिबाराव होद्लाना होदो आरो ना बे होथ्लाना होबाथायहाय नों नो ओ जेनेबा दसे गोदौखांनायनि उनाव माने होद्लानायनि दसे गोदौनायनि उनावहाय नोङो बे माबाखौ बे मस्लाखौ देनानै नोङो होनो हायो आरो दाय मस्लाखौ देनानै नोङो से होबावनो हायो आरो जेनेबा मोननैबोथ' हाय मिक्स जानांगोन नालाय बिनि गोदौनाय आरो बिनि पागआ मोजां जानांगोन नालायहाय नोङो मस्लाखौ होनांगोन आरो ओमफ्राय बिराद गोबाव गोदौ नांगौ बे थास बिबारा लाव लावथ जोङो जाखायाना बेखौ ओ लाथा लाथासो जोङो जायो नालाय ओमफ्राय लाथाब लाथाब जेब अब्ला जागोन अब्ला संख्रै फानलु नांनायजों नोङो हाय ओ ओ साखिनानै नोङो खांनो हायो आरो फ्राय गुसुजाबा दे जानो हाबाय नोङो गुदुंफ्रायथ नों थास बिबारखौ आङो जेनेबा गुदुं गुदुङाव आं जाया नालाय गुदुंआव गोथाव मोनखाया आरोबाथ थासखौ बेबायदि जायो आरो थास बिबारखौ जोंनिथिं ओमफाय नोङो ओ जेनेबा थास बिबारखौ मान जानो गिदिं ब्ला बे ओंख्रियाव नोङो थाइखाफोरखौ सिखासेफोर हा हानानै बा गारनानै होनो हायो आरो
औ उम
ओमफ्राय दाउ बेदरजों संबाथ जोङो थाइखा होनाय जाया ओमफ्राय आङो खारैजों गोथाव मोना आरोना थासखौ। बेबायदि ओमफ्राय फाय जोंथ थासखौथ मोनसेबो गारजोब जाया बेनिफ्राय जोङो जायो जोङो बेसंबो जायो बेसंखौथ नोङो नाफामजों जानो हायो। ना गोरानजों जानो हायो थास बिसंखौ ओमफ्राय थास फेनथाखौबो नों ङो ना गोथांजों नोङो जानो हायो। ओमफ्राय जुदि थास जाथिखौ सङोब्लाथाय हाय दै होयोब्लाथाय गुदुं दैसो होनांगौ आरो बे खिनिया मिथिना लानाया मोजां आरो जों जेनेबा दै गुसु होबथाय जोंहा मानो आरोना बेबायदि ओमफ्राय थास ओंख्रि जाबाथाय जोङो दै गुसु लोंनो नाङा बेखौ ओ जोङो मिथियो आरो
अ नोंथां बि बिदिब्ला जोंनिया समाबो जानानै फैबाय
औ दे जागोन दे औ दे जागोन दे उम